हेल' हेल' हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों दे।
औ फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि जासिहरनो थाबाय नोंथांनिसिम।
गोजोन फुंबिलि नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय।
नोंथाङा आंजों रायलायनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां।
औ जों दा उम दावबायनायनि बागै रायलायनोसै।
औ दे।
दावबायनाय होनोब्लाथ' जोङो औ। जोङो आंनि आं दावबायनायनि गेजेरावनो आं थांनाय जायगानि मुङानो जाबाय भैरबकुन्द' आं जोंखौ कलेजनिफ्राय लांदोंमोन आरोहाय औ बेयाव भैरबकुन्दआव थांनानै मोजाङानो नांदों। ओप जों दावबायनो थाङोब्ला जोङो लोगोआव माखासे बुस्थु लांफानो गोनां जायो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जोङो अ जानाय लोंनाय बेसाद ओमफाय दै बायदिसिना रोखोमनि बुस्थु लांफानो गोनां जायो उम मानो होनोब्ला बेफोरखौ नांगो जोंनो बेरायनो थांबाहाय गोजानाव जोङो जोंनि हादोरावबो बेरायजायो आरो जों बेलेग हादोरावबो बेरायनो थांजायो आरो ओमफाय बे जोङो दावबायनानै ओप गियान मोननो हायो आरो मिथिंगायारि जा नुथाय बेफोरखौ नुनो हायो आरो जोङो दावबायनाया मोनसे मनरन्जननि थाखायबो थांनाय जायो आरो बिदिनो नोंथाङाबो दावबायनायनि बागै मायबाफोर बुंनो हागोन नामा
औ नोंथां ओ दावबायनानै खोब मोजां मोनग्रा मानसि ओ आङो गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनो ओ थांखांबाय ओ जेरै चौकि ओ बा दारागाव मावजि पार्क बा मानास पार्क बेफोराव बेरायनानै ओ फैखांबाय आङो ओ
नोंथ थाङा बेरायनायनि ओ
उम बेरायनानै खोब ओ मोजांखौनो मोनो जोङो गोसोफोरखौ गो स्रां मोनो बेरायनानै जोङो उम ओ बेरायनो जोङो ओ न'खरनिफ फोरजोंबो थांनो हायो लोगोफोरजोंबो थांनो हायो ओ बिदिनो ओ बा जोंनि ख कलेजफोरनि बा सोरबा अफिसफोरनि लोगोफोरजोंबो थांनो हायो
औ
बिदिनो बेरायनानै जोङो गोबां गोबां गियान मोनो नोंथां ओ नोंसोरनिथि ओ बे बेबादि दावबायग्रा जागाफोरनि मुंफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथां
औ आं खोनानायावथ थ' आं बारा बेयाम दावबायनो मोनाखै औ
अ'
बिदिनो गुवाहाटियाव जोंनि साखाथियावनो थानाय गुवाहाटि आरोहाय सकि नोंथाङा जेखौ जेखौ बुंदों बेफोरनि मादावनो गुवाहाटि सकि मानास औ बिदिनो मानास नेचनेल पार्क फ्राय दारागाव बगामाथ दि बेफ फोरनोसै बेलेगखौ आंथ' दासान्दि बेरायनो मोनथ
औ औ नंगौ नामा नोंथां ओ बे ओ बे ओ दावबायग्रा जागाफोराव नोंथाङा मा मा नुनो मोनदोंमोन ओ बेफोरनि बागै बुंनो हागोन नामा नोंथांआ।
औ आङो बेलेग बेलेग रोखोमनि मानसिफोरनि ओ मानसिफोरनि राव रायज्लायनाय आरो हाय दैमा नु दावमा दाउसा बेलेग बेलेग रोखोमनि बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो दावबायनानै जोङो जोङो बेखौनो मिथिगौ जे जोङो मोनसे हादरनिफ्राय मोनसे हादोराव थांबाथाय जों माखो मा लोगोआव लांफानांगौ आरो बिदिनो बेलेग हारि हारिनि रायलायनाय जोङो खोनानो मोनो। बेलेग रोखोमनि मानसिफोरखौ नुनो मोनो दैमाफोरखौ नुनो मोनो जेरावहाय गोदिर गोदिर अन्थाइ थायो जोङो बेयाव बुंदो।
नोंनि बायदिखौनो सानना मोनो ओ जे जों थांनानै गुबुन गुबुन हारिनि रायज्लायनायफोरखौ ओ नुनो मोनो बा खोनानो मोनो। नोंथाङा ओ ओ बे दावबायग्रा जागाफोरखौ ओ बा बे हान्थिनाय लामाफोर खौ ओ माबादियै ओ ओ सोलायनाय बायदि मोनो जे आगोलनि बे दावबायग्रा जागाफोरा माबादिमोन आरो दाबायदि आथिखालाव माबायदि जाना दं। बे हान्थिनाय लामाफोरानो जा बा ओ सरासनस्रा मानसिफोरानो जा माबादि आगोलनिख्रुइ दा माबायदि सोलायनाय मोनदों बेनि बागै बुं फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां बिदिनो दा सेन्स जा लाबोनाय होननायखौ बे बेखौनो नुनो मोनो जे जोङो